हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दायो?
अ नोंथाङा आङो दायो ओरैनो दंथयो। नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनो दं नोंथां।
अम।
औ दा नोंथाङा फ्रिब्ला जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायदो नामा दसे?
औ रायलायजागोन नोंथां आयदाखौ नोंथाङा बुंना होदो।
औ नोंथां जोङो आं सानदोंमोन माने जोंङो ओ- माइ आबाद मावनायनि जोंनि बरफोरनि माइ आबाद मावनाय -नि सोमोन्दै एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आरों नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ जिहेथु दायो जोंहा बोथोराबो दैज्लां बोथोर माइ आबाद मावनायनि सम नङा होमब्ला?
औ।
औ बेनिखायनो आं बे मोनसे गोरलै आयदाखौनो लानानै सावरायनोनानै फैनाय जाबाय आरो नोंथांजों।
औ -औ।
औ माइ आबाद होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ गोरलैना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जोङो बेनि सायावनो एसे माखासे सिं -सा बाथ्राफोरखौ लानानै एसे सावराय बिनो होनबा नोंथां।
जे माइ आबाद बेखौहाय' बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावनानै जाबोदों। दा
औ।
बे माइ आबादखौ बिजिरनानै नायोब्ला गोदो -दोनि आरो आथिखालनिसिम गोबां फारागथिखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। जेरैहाय मावनायनि बेलायावनो जा, दिहुनथाइनि बेलायावनो जा, माइनि रोखोमनि बेलायावनो जा बेफोराव जोङो गोबां फारागथि नुजानायखौ नुनो मोननाय जायो। दा बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय बर'फोरा बोथोर मोननैयावबो माने दैलांआवबो आरो मेसेंआवबो माइखौहाय गायनाय जायोमोन। दैलांनि माइखौहाय माइसालि माइ आरो मेसें -नि माइखौहाय आसुमाइ बे महरै मुं दोनबोदों। दा बेबायदि बिदिनो माइनि मुंफोराबो जुदा -जुदा। बेबायदिनो नोंथाङा गोदोनि माइफोरनि मुंफोरखौ मिथिगौ नामा?
नोंथां आङो एसेबां मानि आंबो बिनि सोमोन्दै मिथिजोबनाय नङा नोंथां। मानो होनोब्ला आङो गोदोनि समनि जुगखौ आं एसेबां मोनबोआखै नालाय आरो आं गुबुनफोरनिफ्रायबो माने बे खौ एसेबां माने मोजाङै मिथिजोबनाय जायाखै आरो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो आं माखासे माबाफोरखौ मिथियो माइफोरनि नामफोरखौ जेनेबा आसु माइफोरखौ आं मिथियोमोन माइसालि माइफोरखौ आं मिथियोमोन नोंथां।
ओं-।
दा आथिखालावबो बेफोर माइखौ गायनाय जायो नामा नोंथां आं बेखौ मोजाङै मिथिजोबनाय जाला।
ओं नंगौ नोंथां बिदिनो आंबो बांद्राय माइफोरनि मुंखौहाय मिथिया बाहिसमुथि होननायखौहाय मिथियो ओ दा बिदिनो रनजित बेफोरखौ दा आथिखालसिम बेफोरखौ बबेबा-बबेबा जायगायाव गायनाय जायो नाथाय माखासे ओ जेनेबा मुलाम्फा खहा बेफोरखौ लानानै बांद्राय बै गोदोनि माइखौ मावै खौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो मानो होननानै बुङोब्ला बैफोरबायदि माइ खौहाय गायोब्ला बांद्राय फिथाइखौ मोननाय जायामोन
बेनिखायनो
ओ गोदान मुगाजों ओ जोलै खालामनानै गुबुन हादोरनिफ्राय सफैनाय फोर बेफोर जायनिखि हायावनो गोबां दिहुनथाइ होयो ओ फिथाइ होयो बेफोरबायदि माइखौ गायनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै सेयारा
औ नंगौ ना थारैनो आं नोंथांनो आं नोंथ नोंथांनो नैबे फंसे बाथ्राखौ फोरमायनो लुबैदों जे नोंथां ओ बेसेबां सैथो बेखौ आंबोथ' बुंनो हाला नोंथां नाथाय आङो खोनानो मोन्दों बा मिथिनो मोन्दों जेनेबा जोंहा बिगियाननि बुंनाय हिसाबै हिसाबैब्ला बा मथेब्ला जोंहा आथिखालाव जा सोलिबाय थानाय गोदान गोदान माइफोरनि मुं बा माइ जोलै ओंखारदों नङा बा नोंथां
औ
बैफोर माइफोरा माने जोंहा आर्टिफिसियेल होननानै आं खोनानो मोनदों आरो माने बिगियाननि नोजोरजों दिहुनजानाय होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नोंथां जायफोरनिखि ओ बिगियान आयदायाव लानानै फरायनाय फरायसाफोर बिथांमोना आंनो बेखौ फोरमायदों आरो नोंथां दा आं मिथिनाय हिसाबै आं नोंथांनोबो बेखौ फोरमायनाय जाबाय आरो
औ ओ नोंथांनिफ्राय बे खोथाखौ मिथिनानै आंबो मोनसे गोदान सोलोंथाइखौ लानो हाबाय औ औ बिदिब्ला नोंथां ओ नैबेखौ सावरायनोसै जे माने आं नोंथांनाव मोनसे सोंलु सोंसै जे गोदोनि दिनावहाय मानो बोथोर मोननैयाव बो माइ आबाद मावोमोन ओमफ्राय नाथाय आथिखालावहाय बेबायदि खौ नुनो थांबांलिया बेनि माबाफोर जाहोनखौ नोंथाङा मिथिगौ ना
औ नोंथां हानायखिनि आंनि फारसेनिफ्राय जा मोनदांनाय बा मिथिनाय आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन
औ
ओ गोदोनि समावथ' जेनेबा नोंथाङा बुंबाय जोंहा बोथोर मोननैयावबो माइ आबादखौ मावनाय नुयोमोन होननानै
औ
बे बाथ्राखौ आंबो खोनादों थारैनो नोंथां नाथाय आथिखालाव जोङो मेसेङाव बा माइ आबादखौ मावनायखौ नुबांनो नागिरला जों दैज्लां बोथोराव नोंगौ माइ आबादखौ मावनायखौ नुयो नाथाय मावोब्लाबो जोंहा गोबां खम सुबुंफ्रानो माइ आबादखौ मावोसै आरो नोंथां बिनि जाहोनानो जाहैबाय जानांगौ जोंहा गोबां आथिखालनि सुबुंफ्रा साननाय हनाय जौगाबाय जोङो गुबुन गुबुन राहा जों माने रांखान्थिया आरजिनो लाबायबा जों गुबुन गुबुन खामानियावां नांथाबनान नांथाबनानै थाबाय बिनि थाखायनो जोङो बोथोर मोननैयावबो माइ आबाद मावनायखौ गारबाय नामा आरो बे बे जों लोगोसेनो जोंहा ओ जुगा जौगानाय लोगो लोगो जोंनि हाफ्राबो माइफ्रा बारा जानो नागिरला बा बोथोरफ्राबो सोलायलांबाय होननानै आं सानो आरो नोंथां माने जोङो बोथोरखौनो दा आथिखालाव माने हमनो हाला बबे समाव अखा हायो बबे समाव सान्दुं दुङो बेफोरबायदिखौबो आं जोंनि आबहावाया गाज्रि जानायनि थाखायनो जादों होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो जोंहा मेसेंनि माइ आबाद मावनायखौ आथिखालाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा बारा मावला नामा बा माइ आबादा बारा जाला खोमा बेनिखायनो मावलादां आरो बेजों लोगोसे जोंहा गावब गाव खामानियाव बेस्थ' बिनि थाखाय जानो हागौ आरो नोंथां आंनि मोनदांथियाव नाथाय दैज्लांनि माइ आबादखौ आथिखालावबो गोबां सुबुंङानो मावा आरो गोबां सुबुङानो मावला बिनि जाहोना जाबाय जों जानो थाखाय सो बे माइ आबादखौ आथिखालनि जाय बिथांमोना मावो बिथांमोनहा जानो थाखायसो मावो होननानै आं सानो आरो ओमफाय नाथाय बेखौ जोङो रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय गोबांखोनो मावनाय नुनो थांला आरो नुयोब्लाबो जों साफा सानैखौ नुयो जानांगौ नोंथां
औ ओ बिनिफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै जायखौनोखि जोङो दा जोंनि आयं मोन जानाय दङ' आबै‌ आबौमोन जानाय दङ' बिसिनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनोजे गोदो बोथ थोर मोननै आबाद मावोमोनब्लाबो माइआनो थोआ लोमा जायो मोन ओ जायहानोखि हा बुरजा बुरजा दंथारो बिसोरोसो जेनेबा थोयोमोन नाथाय गोबांङानो ओ बोथोर मोननै मावब्लाबो थोआ लोमा जायोमोननो ओमफ्रायो ना थाय आथिखालावथ' जोङो बेबायदि जानायखौ नुवा बिनि फारागथिखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ बेनि फारागथिखौ बेखौनो आंनि मोनदांनायाव आं बुंनो सानदों आरो नोंथां जों एब्ला गोदोनि समाव जोंहा माखासे सुबुंफ्रा गोबां रां रुफा गोदोनि समनि रां रुफा धोन दौलद गोनां होन्नानै बुंनांगोन जोङो बा हा हु गोनां ओमफाय बेजों लोगोसे जोंआ गोरिब थाखोनिबो गोबां सुबुंफोर दंमोन बैसोरबायदि सुबुंफोरा मोननै बोथोरावबो मावोमोन नामाबा जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोदोनि समाव गोबां माने जोङो गथ' ग'थाय खांनायखौबो नुयोमोन ओमफ्राय बिनिफाय बिदि बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोबां बिदा फंबाय थानायनि थाखाय जोंहा हाफोर थोआ जायोमोन नामा आंनि मोनदांनायाव आं बे बेफोरखौ सानो आरो नोंथां दा नोंथांङा बेनि अनगायै जोबोर आं फोरमायनायनि अन अनगायै गुबुन मोनदांथि मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोनबा मिथिनानै दङब्ला फोरमायनो हागोन आरो नोंथां
औ ओ आंनि मिथिनायाव नैबेबो दङ जे गोदोनि दिनावहाय ओ माइ गायनाय आदबाबो बारा साबजाथाव नङामोन बेयो बोरैहाय होननानै बुङोब्ला माइखौहाय गोबां गेसेंयाव गायोमोन होननानै दं जेरावनोखि ओ गोबां गेसें गायनायनि थाखाय माइ फिथाइखौहाय जोङो दब्लायसेयाव बारा बुरजा मोननो नागिरा ओ बिनि थाखायनो नैबे बिगासेयाव जोङो ओ थाम ब्रै मनल' मोननो मोननो आरो अब्ला बेबायदि ओ बेबायदि एसेबां खम बिबांनि माइ थाइ मोनोब्ला जोंनो ओ बबावथो बोसोरखौ खुलाय होनो हानो नङा होमबा नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो। जोंनि माइ गायनाय आदबा इसेबां गेसें नंलिया। एसे जाब जाबैनो गायो जायखौनिखि गुबुं होननानैबो बुङो। ओ गुबुंबो गायो ओमफ्राय बेवहायो बायदिसिना हासार होनायनि थाखाय फिथाइाबो जोबोर मोजां जायो ओ जोथोन लानाय जायो। दा बेफोर बायदिनि थाखाय जोङो बि गासेयावनो नैजि नैजिबा मन माइ मोननायखौ नुनो मोननाय जायोसै अब्ला नैबे बोथोर मोनसेयावनो गानाय माइयाहाय जोंनिनि न'खर खौहाय बोसो सोरसे ओ मोजाङै सुफुंनायखौ जोङो नुहुरनाय जायो आरो।
औ थारैनो नोंथां नोंथांनिफ्राय खोनानानै गोजोननाय मोनबाय आंबो।
औ
दा बेबायदिनो जागोन नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बादिनो। जोंहा आथिखालाव गोबां साननाय हनाय जौगानायजों जौगानाय लोगो लोगो जोङो माबोरै खम समनि गेजेरावनो बा एसे खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो गोबां गोबां गोबां फिथाइ मोननो हागोन बेफोरखौ जों नायसै नङा होमबा जोंनि आथिखालनि सुबुंफोरा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बैफोर बायदिनि थाखायनो जोंहा बेफोर बायदि ओ आथिखालाव खम समनि गेजेरावनो गोबां मुलाम्फा जानाय लामाखौ नायनानैनो जोंनि सुबुंफ्रा आथिखालनि माइ आबाद मावनायावबो बैफोर साननाय हनायखौ बाहायनानै आथिखालाव माने बोथोर मोनसेयाव गायनाय माइआनो जानो थोहैयो जानांगौ आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जानायजों थोनायाव लोगोसे ओ रांखान्थि बिथिङावबो गोबां मदद होनायखौ नुनो मोनो। जिथु गामियारि माखासे सुबुंफोराहाय गुबुन खामानिफोर गैया। बिदिनो मेसेंनि आबाद आबाद मावनानै फाननायनिबो इसेबां सुबिदा थाया अब्ला नैबे माइ आबादखौनो
जानोखिनि जि खिनि नांगौ जायो बेखौ आन्था दोननानै माखासेखौहाय। फाननानै गथ' गथायनि फरायनायाव गाननाय जोमनायाव ओ सुंस'नायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां खोनानानै
दे बिदिब्ला नोंथां। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे।